औ खोनादों ना?
औ खोनाबाय नोंथां।
औ मा खालामदोंमोन नोंथांङा?
आंङो ओरैनो दंथ'यो नोंथां ओ जिरायनानै। सान्दुंबो गोसा जे दायो माने बिदिनो आरो सायख्लुमफोराव जिरायनानै दङ।
दायो। दायो माने आङो मोनसे आयदा लानानै सावरायनो सानदों नोंथांजों।
औ दे होन हागोन हागोन नोंथां।
ओ। बे आयदायानो। जाहैबाय जि दायो जाख जाखांफुनाय माने जाखांफुनायथ' नङा माने जा सोलिबोबाय थानाय ससियेल प्लेटफर्म बा। दावबायनाय। बा बे ससियेल बे निउस होनोना। बेबायदि खौरां बिलाइ। खौरां एबा बि दै थायग्रा बिनि बागै आरो।
औ।
नोंथांनि बायदिब्ला खौरां दैथायनायजों जोंनि बे। जिउआव माबायदि गोहोम खोख्लैयो बा मा खौरां दैथायनाया माबायदि खामानि मावनांगौ बा माबायदि मावगासिनो बेखौ एसे खोन्थाना होनो हागोन नामा बाट नोंनि नोंथांनि जा मा नोंथाङा मा सानो बेफोर। बिनि गेजेरजों।
खौरां। दैथायनायाथ' जोंना। बुंनो थाङोब्ला मोजाङानो। बुंनांगोन मानो होनोबब्ला जोङो खौरांफोराराव थांनानै जोङो रावबो गोजान बबेबा बब गुबुन मोनसे। जायगानिखौ थांनानै दोन। खौरां ला। हाया नङा होमबा। माखासे बैफोर खौरां बिजोंनि गेजेरजों जोङो गुदुं गुसु खबर बेफोरखौ जों मिथिनानै मोनो। बिनिखायनो माने। आङो बिथांमोनखौ जाय जेनेबा बेफोरखौ फोसावो। बिथांमोनखो आङो मोजां होननानै सानो आरो। लोगोसेयैनो आ। जोंहा गोबां जोंनि बर' हिसाबै एसे डेभेलप जाबोनांगौ दं माने जिहेथु जोंना बेफोरनि बायदि रादाब फोसावनाय बेलायाव। जोङो जेरै गुबुन ह गुबुन हारिफोरनिख्रुइ एसे उननि उनाव जानानै दंना। बेफोरबो माने एसे जौगाबावनांगौ दं बे। बेफोरखौ आं माने इयुनाव जाबावब्ला एसे साबसिनसिन जागोन होननानै सानहरो आरो।
ओम।
फैनायानो नोंथां।
औ जेनेबा खौरां बे उम खौरा रादाब होनोब्ला माने जोङो जिन उम नआव थानानैनो बे गुबुन जायगानि गुबुन जायगायाव मा सोलिगासि बिदिनो बा मा जादों बेफोरखौ मिथिनो हायो आरोना ओमफ्राय जों जेनेबा गोबां मानसि फोरा इदिनो एसे सोलोंथाइ ला नानै बेफोराव हाबनानै रां आरजिनो हायो। आरो माखासे एप्स ओ जेरै- फेसबुक इउटुबनि गेजेरजों बिदिनो अफिसियेलि नङा बाबो माने खौरांखौ गावनि मबाइल फनजों रेकर्ड खालामनानै बा माबा जा ओ जाथायफोरखौ रेकर्ड खालामनानै बेफोराव ओ माने रां खामायनो हायो आरोना बेफोरजों। खौरां दैथायनानै आरो उम माने बेफोर ओ खौरां रादाब मानायनो बिदि खालामो माबायोब्ला माने माखासे गोबां मानसिफोराबो हेल्प मोनो मा-माने हेफाजाब मोननो हायो जेरै- सोलो जेनबा सोरबा बहाबा बे बेरायनो थांब्लाबा बिदि बहाबा बेरायनो थांनाय आरो अबबा सोरबा फरायनो थानाय मानाय सोलोंथाइ लानाय समाव बिदि आपडेटेड जाना थानो हायो आरोना।
हायो। हायो नोंथां हायो।
बे रादाब नि गेजेरजों रादाब मोननायनि गेजेरजों सोरबा बहाबा माबा मोनसे जानाय बा माबा मोनसे जाथाय जालांनाय बेफोरखौ
उम उम बेजों लोगोसेनो दानि जोंनि जिथुनाखि बेफोरखौ बाहाय बाहायगिरि जिथुनाखि उन्दै उन्दै फैबाय था दङ होनब्ला जेरै- मबाइल बाहायदों इउटुब फेसबुक बाहायदों बिथांमोना खिन्थु ओ खायसेया मोजां बाहायदों खिन्थु खायसे गाज्रि बायदों खिन्थु गाज्रि बाहायग्रफोरनि थाखाय बेफोरो माने खहा गोनां लाबोयो आरोना।
उम उम नंगौ।
बेफोरो आरो माने दा बिथांमोनखौ फैबाय थानाय बिथांमोनखौ मा फोरमायनो सानहरो बि थाङा नोंथाङा बुजायनो
औ बिदिनो ओ
जिहेथु बेफोरखौ होबथानायनि माबाफोर राहा फोर दंङ नामा
ओ बिदिथ' माने सोरबा सोरबाथ' जे बे माबाया अफिसियेलिफोर खामानि मावग्राफोराथ' बिदि जेसेबां बे फेक निउसफोरखौ फेक रादाब फोरखौथ' इसेबां बांद्राय नुनो मोना बिसोरनि कनन्टेनिफ्राय बा बिसोरनि बुंनायनिफ्राय आरो बिदि जेनेबा बे जे लकेलि माबानाय गावारि सोरबा सोर सोरबा जे मिन्थिजोबै मायै बिदि बिदि ओ गावनि कन्टेननि आंखालाव बेफोरखौ थाब थाबैनो बुजिसवा मासवा हगारना होयो आरो बिसोरनि थाखाय माने बि बिसोरनि थाखाय गुबुना माने बेलेग सानना लानो हागौ मालाबा मालाबा जे माबा मोनसे जानाय माबा माबा मोनसे जादों जे माबा मोनसे बुजिना लानाय बेफोरदि जायो आरो बेफोरनिया आरो बिनि बिनि बे उम बिदि खालामनायनि जाहोनाव मालाबा बियो माने गिदिर मोनसे दायफोर मावना लायोबा माबा मोनसे जायोबा माने बियो गावनि थाखाय खहा जागोन आरो बियो गावनि थाखाय गाव कन्टेननि आंखालाव बिदि खालामनायनि जाहोनाव मालायाबो ओ बेलेग बुजिनानै बेलेग साननानै बिदि थागोन आरो गावबो खहा जागोन आरो बिदिनो गाव जेनेबा ओ बांद्राय एसेबां गिदिर ओ गोरोन्थि मावना लायोबा आरो बे ओ सरखारा बा ओ आयेननि बेरेखा हिसाबै मावनायबो ओ साननानै लाजागोन आरो आरो आयेननि बेरेखा थांबा थ' गासिबो मिथिखायो बे
औ औ औ मिथिबाय नोंथां ओमफ्राय ओरैनो नोंथां मोनथिं दायोथ' ओ खेथिना खेथि जोंना बर' समाजाव माखासे थायो नङा होनबा
औ
उम गाज्रि आखु जेरै उम बेराफासेथिं जौ जुवाफोरबो थायो नङा होनबा निसा जाग्रा बेफोरबायदियाव नोंथांमोनथिं ओ गेदेर गेदेरफोरनि लानायजों उन्दैफोरनियावबो माबाफोर गोहोमफोर बास्लायनायनि सम्भाबनाफोर जादों नामा
उम
ओ आं बुजियासै नोंथां मा होनदों एसे बुंफिननो हागोन
औ हागोन नोंथां जेनेबा दाथ' जोङो गोबां नुयो नङा होमबा। गेदेर उन्दै ओ गासिबो जेनेबा जौ निसा लानाय ओ माने गारजि खामानियाव उम आगान होन बे बेफोरनि जेनेबा बेफोरखौ माने ओ जिथुनाखि गेदिर गेदिर इयुन ओ जिथुनाखि सेनियरफोर सेनियरफोराथ' जेनेब‌ फोरा सेनियरफोर जाखाबाय उम। बेनि उनाव माखासे जोंहा इयुन ओन बे ओन्दै जेनेरेसन फोरबो थायोना। बेफोरबो माने बिथांमोनबाय दिनो जालांनो हमदों नामा बेफोरनि बागै इसे
अ जों आं नुनाय बायदिबा माने ओ बेफोर बुस्थुआ जा बे ओन्दै जा देरफुबाय थानाय फरायसाफोर बिसोरो बिसोरखौ माने ओ फरायफुबाय थानाय समाव बे जे बिसोरो फरायसालियाव थांनाय मानाय कल बा कलेज थांनायाव बिसोरो माखासे लोगो बानायना लायो आर ना बे बे लोगोआ जु दि बिदि माबायाव गोलैनानै थाखानायबा बि दि निसा बायदिसिना लानायाव गोलैनानै थाखानायबा बे लासै लासैनो माने बेखौबो बोनो हमो आरो बेबायदि। ओमफ्राय एस सेबां बे सानस'नो हायैयाव जे इस फरायबाय थानाय समावथ' एसेबां ओ बैसो साननो हानाय बा गोथौयै साननो हानाय बेबायदि जाहैया नालाय माने बेबायदियाव गाब्रनो नागिर ओ आरो बा खासे फरायसाफोरा ओंखायनो ओ कलेज साफोरखौ ओ बा बैस सो जायागौ मानि गो न'-न'निफ्राय एसेबां गोजानाव बा बाहेर रानि आबहावा बे फोरखौ बांद्राय ओ बा न'नि गोजानाव थिनहरैया मोजां आरो माने।
औ उदाङै हगारै हगारैया मोजां आरो। जिहेथु फरायनाय ओ फरायनाय समाव फरायनाय एमान ब्लां गेलेनाय समाव गेलेनाय स्कुलाव थांनाय समाव स्कुलाव थांनाय बेफोरबायदि मोनबा मोनबा रुद थिनजों माने फट'। थिनोबा मोजां जायो आरो ना। गावनि न'खरनि लोगोसे सुबुं समाज। दाबो मोजां जाबोयो।
औ इसिबां नारसिनाबो दोननो नाङा माने माखासे बुस्थु जा गावनि थाखाय मोजां बेफोर बुस्थुखौ जेरै गेलेनाय खारनाय बारनाय बेफोरखौ। एसे। फ्रिलि हगारनानै होनांगौ आरो माने। फ्राय बिदिनो गाज्रि लोगो। फोरजों लोगो जानाय बा अबेबा बेरायहैलाबायनाय बेफोरदियाव एसे नोजोर होनांगौ आरो। जााखिनै बिनि बिमा बिफा बा। पेरेन्टस। बेफोरो औ बेबायदि आरो ओमफ्राय आबहावाजों गोरोबनानै थानो। थाखाय। बिदिनो। गिया माखासे गियान मोननो नांगोन बा। माखासे। बेबायदि। भासा होनो। आ बेबायदि। बि सोलोंनांगोन बिदिनि थाखाय। थाखाय माने इसेबां नारसिनाबो न'आवबो दोनबाय थानो हाया एसे। ए हगारनाबो होनांगोन आरो। बेफोरबायदि ह। हगारबा माने बिसोरो। लोगोफोरजों लोगो जानानै मोजां लोगोफोरजों लोगो जानानै माने बे जिखुनु जायगायाव बिदि थायोना बेलेक बेलेक भाषानि रायलायनाय बेबायदि। बेदिखौ मोनलांनो हाबा। सोलोंलांनो हाबा माने उनाव गावनि थाखाय। खाय मोजां जाहैगोन आरो। माने रायलायनो बायदिसिनायाव। हा।
औ दोनथनो हासिगोन होनदां नोंथाङा।
औ दे होमबा गोजोननाय। थाबायनो थांनिसिम औ।